औ नोंथां खोनादों औ औ। औ मोजां खोनादों नोंथां।
औ मा खालायगासिनो नोंथाङा दालाय?
आं ओरैनो जिरनानै दं नोंथां नै।
अ औ औ खबर सबर मोजांना नोंथां?
खबरा बिदिनो नोंथां मोजाङालाय मोजां।
अ ओमफ्राय मोनानि जामुं जानायफोरा जाखांबायमोन नामा?
जाखांबाय नै नोंथां जाखांनानैनो नै जिरायनानै दं एसे।
अ औ औ मोजाङानो दे मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' जोंना खान्थाल बेगरजों अमा बेदरजों सोमोन आरोना नोंथां।
आइयै मासि गोथाव नोंथां।
नोंथांमोनहालाय मा ओंख्रि जादों जाखो?
नोंथां आंनो दासो बेदर संगासिनो।
मा बेदर नोंथां?
होद जोंना माने ओ बयलारसो नोंथां।
अ नोंथांमोनाबो गोथावआनोखा माथो ओंख्रिया हो-होमबाथ'
खोनादों ना नोंथांङा
खोनादों खोनादों नोंथां
अब्ला नोंथां सावरायलायनायजों
मा मा होनदों नोंथां
अ नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला
औ
जों मोनसे आयदानि सायाव माने फंनैसो सावरायलायनि
औ औ दे फोरमानो हागोन
औ दा नोंथां जोंथ' बयबो मिथिखागौ जोंहा गो दो गोदायनिफ्रायनो सुबुंफोरा माने मा मा होनो सुबुं जिउ खुंनायाव माने आबादनि सायाव खोना नानै थानायखौ जों गोबां नुदोंना नोंथां दा बेफोरनि बिथिङावनो माने ओ मा होनो गोदो समाव आबादखौ माबोरै मावनायखौ जों नुनो मोनो दा बैफोर आरो मा मा मा बोथोराव मा मा आबाद मावोमोन बेफोरखौ नोंथाङा मोनथिगौब्ला ओ बिदिसो नोंनि जा एसे मोनदांथि दङ बेजों माने माने फोरमायना होदो आरो ना नोंथां
औ औ अब्ला आं एसे फोरमायना होनि नोंथां ओ बिदिनो आबाद मावनायनिथ' आंनाव इसिबां नलेज गैया ओमब्ला अ माने आंङो नोंथांनि सिगाङाव माखौ मिन्थियो जेसेबांखौ मिथिया आं एसे फोरमायथिना होनोसै आरोना नोंथां
औ औ
औ जोंङो बे फोरबायदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर ना नोंथां औ जा जोंनि गामि एरियानि दैलां बोथोराव मेन मावनाय दा गुदि आबादानो जाहैदों मा होनदों माइ आरोना नोंथां।
औ नोंगौ
औ मा होनदों जों माइ बहाय दैज्लां आबाद अ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो‌। गुदि आबाद मा होनदों जों माइखौ माबोरै जोंङो माबोरै ओ दिहुनो बा माबोरै मावो। होनोब्लाथ' जोंङो ओ बेफोरबायदिनो जोंङो आं एसे प्रसेस फोरखौ एसे खोन्थाना होनोसै आरोना नोंथांनो। माइनि प्रसेसखौ औ मा मा होनदों। ओ माइखौ गायनोथ' जोंङो बेफोरबाय बिदिनो जों फार्स्टआवहाय जों मा होनदों माइज्लि जे दोननाय थायोना नोंथां माइज्लि जों बेखौहाय मा होनदों बस्था खौ सोमनानै दा बेफोरबायदिनो ओ जोंङो मा होनदों दैयावहाय सोमनानै दोनो आरोना नोंथां बिदिनो जाहाथे बेनिफाय ओ गाजाफ्रा खिलिनो हमो आरो बि बेफोरबायदिनो जों बेखौ गाजाखौ खिलिखांनायनि उनावहाय जों बिदिनो मा होनदों ओ मोनसे फोथारावहाय बा दुब्लियावहाय जोंङो एसे हालौवनानै लायो आरोना। जे बे बै माइजलिखौ बै माइज्लि बेखौ जोंङो बेयाव फोनो बा खोथियाखौ जों दिरुनो आरो बेफोरबायदिनो जोंङो मा होनदों खोथियाखौ जों फोखांनायनि उनावहाय मा होन दों जों बेफोरबायदिनो जेराव गायगोन बे फोथारखौ जोंङो मोजाङैनो बेफोरबायदिनो ओ आथिखाल-आथिखालनि जुगावथ' बेबायदिनो ट्रेक्टरजों बांसिन हालेवनाय जायो। जों मा होनदों ट्रेक्टरफोरजोंहाय औ जों बेफोरबायदिनो मा होनदों ट्रेक्टरफोरजोंहाय जोंङो बै फोथारखौ बा बै दुब्लिफोरखौ जोङो मा होनदों फिनै फिनथाम बिदिनो जों हालेवग्रोनानै लायो आरोना नोंथां। जों जाहाथे बै हा बै हाफ फ्रा जों मा होनो मोनो गायजानाय जायो। बिदि आरोना नोंथां आरो जों मा होनदों जेब्ला बै हाया गायजेननाय जायो अब्ला जोङो मा होनदों बै ओ फोनाय खोथिया बा माइलिफोर माइलि खोनाय खोथियाव जों बैखौहाय सुनानै जों मा होनदों बै फोथारफ्राव हालौवनाय फोथारावहाय जों मा होनदों गायनायखौ जोंङो नुनो मोनोबा गायो आरोना नोंथां। औ आरो बेफोरबायबायदिनो जोङो जेब्ला ओ बिदिनो मास मोनब्रै बा मोनबा बिदिनि उनाव माय जों मा होनदों बै माइफोरखौहाय जोङो हानानै जों मारा होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नोंगौ।
औ मारा होखांनायनि उनाव जेब्ला माइखौ मोनो जों बेफोरबायदिनो जों मा होनदों माइखौहाय जों दिरुननाय जायो आरो ना दैज्लां बोथोरावहाय गायनानै। आरो बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोराव गोबांथार बायदि बायदि आबादफोरखौ जोङो मावनाय जायो जोंङो बुङो
नोंथां।
बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै। सबायबिमा होन जों फान्थाव होन मा होनो खांख्रिखला बेफोरबायदिनोे खेला गोबां आबादफोरखौ जों मावनाय जायो बेफोरनि ओ बेफोरदि मोनसेयावनो मोनसेयानो जाहैदों मा होनादों सबाय बिमा सबाय बिमाखौहाय जोङो माबोरै गायो होनोब्ला जों बेबायदिनो सेम प्रसेस माइया जेरै हालौग्रोनानै लायो बेफोरबायदिनो जोङो मा होनदों बेखौबो जोङो मा सबाय बिमा गायनो थाखायबो जों मा होनदों हालौव्रोना लानांगोन आरोना फार्स्टआवनो जों आरो बेवहाय जों हालोवखांनायनि उनाव मा होन्दों ओ बै सबायबिमा बेगरखौ जोङो गायनाय जायो बा होनाय जायो आरोना बे हायाव जोंङो आरो बेफोरदिनो जोंङो मा होनदों सबाय बिमाया जेब्ला खिलिनो हमो बा मा होनदों बेन्दोंफोर बा बिजौफोर हरनो हमो आरो बेनि हमो बेनि उनावहाय जों मा होनदों। जों औवाफोर दाननानैब्ला औवाफोर बिदिनो जोंङो मा होनदों बै खिलिनाय जायगायावबा खिलिनाय दंफां हाय जों मा
खोनादोंना खोनायाखै नोंथां आं रायलायनायखौ नोंथां। औ खोनाबायना नोंथां औ - औ- औ नोंथांनिया मानि आवास एसे गोदोदोंमोन आरो ना नोंथां
औ -'औ - औ दा खोनादोंनानै थांङा। बिनि बिफांनि खाथियावहाय जों मा होनदों औवाखौ जोंङो थुनानै होयो आरो ना। जेन बै मा होनदों सबाय बिमानि बिफांफ्रा जोंङो मा होनदों। बेयावहाय से बे औवायावहाय मा होनदों बेन्दोंआ मान लानानै जे गोजौआवहाय जों फिथाइखौ जों थाइनायखौ जों थायहैयो बै फिथाइआथ' दा मा होनदों जों बै फिथ्लाफोरखौ फाननानै मा होनदों दैज्लां बोथोराव जों फाननानै जों रांफोर मोननो हायो आरो ना। आरो बेफोरबायदिनो जों फान्थावफोरखौबो गोबां गोबां गायो जों फान्थावफोरखौबो गोबां गायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ।
बेबायनो गोबां रोखोमनि आबादफोर दं दैजांवा दैज्लां बोथोराव मावग्रा अब्ला नोंथांङाबो ससे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
आबादमावनायनि बिथिंङाव ना नोंथां
औ - औ-, औ आबाद मावनायनि बिथिङाव।
औ - औ हागोन नोंथां हागोन हागोन।
औ होमब्ला ससे फोरमायना होदो
औ ओ जोंहा आबाद मावनायनि बि बिथिङाव बुंनो थांङोब्लाथ' जों बुंनो हागोन जे गोदोनि आरो दानि माखासे आबाद मावनायनि आदब खायथा गोबां सालायबोनायखौ जों नुनो मोनबाय। दा जिहेथु जोंनि जि गोदोखोआरि मुगा बेवहाय माने जोंहा गोबांङैनो माने मा होनो माखासे ओ गोदान जि बिगियानारि बेफोरजोंखो माने गिदिर गिदिर बिगियानगिरिफोरा माने दिहुननाय माखासे ओ मुवा बेसाद बा मेसिनारि मुवाफोरनि जोहै माने आबाद मावनायखौ बांसिनै जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
औ औ
औ दा बेफोरखौ जों बुं थां बुंनो हायो जे जोंहा गोदोनि समाव ओ मा होनो सुबुं माहारिफोरा माने एथबां माने जौनाय नाय गैयामोन जायनि जउनाव माने जोंहा जि दानि जि मुगायावहाय जिबायदि मेसिनारि मुवाफोर जों नुनो मोनो दा बैफोर मेसिनारि मुवाफोरखौ माने गोदो गोदोनि समावहाय जोंङो नुनो मोनामोन आरोना नोंथां दा बै बेफोर जाययावनो बैसोरो माने गोदोनि सुबुंफोरा माने ओ मा होनो आबाद मावनो थाखा थाखाय माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजों माने बिसोरो ओ मा होनो उम मोसौजोंनो माने फोथारखौ एवनो गोनां जायोमोन आरो। फोथारखौ एवनानै फोमोननानै बेयावनो बिसोरो आबादखौ मावोमोन जायनि जाउनाव माने बिसोर गोबां गोबाव सम लायोमोन आरोना नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो बिसोरो माने आबाद मावनानै बिसोरो मा होनो दानि जि मुगायाव जों मोनो ओ रा रासायनारि हासारफोर दा गोदोनि समाव बैफोरखौ माने मोनामोन जायनि जाउनाव बि माने मा होनो मोसौनि खिनाय खिखौ हायो मोन गोबोर गोबोरखि जायखो होनो ओमफाय बै जोंहा बोरमानि खिनाय बोरमा खिखौबो जों माने आबादाव बाहायोमोन। जायनि जउनाव माने आबादा माने जौगानो थाखाय एसे खस्थ' खस्थ' माने मा होनो जौगानायाव बा देरनायाव एसे गोबाव सम लायोमोन आरो। जायनि जाउनाव माने आबादारिफोरा माने एसे गोबावजोंसो आबादनिफ्राय फिथाइखौ बा मुलाम्फाखौ मोनो। मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव दानि बे गोनोखोआरि मुगायाव जोंङो नोजोर बोना नायोब्ला जोंङो बेखौनो बुंनो हागोन जे जोंहा दानि जि आबादारिफोर बिसोरो माने दानि मा होनो ओ जि गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय माखासे मेसिनारि मुवा बे बेसाद बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बांसिन बाहायो दानि जुगाव। ओ मा होनो बांसिनानो आबादारिफोरनि माखासे मावनाय दांनाय आदब खायदाफोरा माने ओ बिगियानारिफोरनि माखासे आदब खायदाफोरखौ बिसोरो ओ सोलोंबाय। बा फल' खालामनानै बिसोरो आबादफोरखौ मावनाय जायो। जायनि जउनाव माने बिसोरो न'नि माखासे बारि खरल'बसे बा इदिनो खरलबसे हायावनो माने मैगं थाइगंखौ मावनानै बिसोरो गोबां माने आ आबादनिफ्राय मुलाम्फा मोनोबा आबादनिफ्राय फसल मोननानै बै फसलखौ फाननानै बिसोरो गोबां रां आरजिनो हायो आरो। आरो बिदिनो जों हासार बायदिसिना मेडिसिन होनायनि जाउनाव माने बिसोरो मा होनो ओ गोबां खम समनि गेजेरावनो बिसोरो आबादखौ गिदिर खालामो। ओ गिदिर खालामखांनायनि उनाव माने मा होनो ओ आबादाथ' जोंहा थाबैनो देरबा थाबैनो फिथाइ होयो। नङा होमबा नोंथां? दा थाबैनो फिथाइ होनाय लोगो लोगोनो बिसोरो बै फिथाइखौ माने ओ बाजाराव फाननानै ओ गोबां रां आरजि नायखो नुनो मोनदों आरो दानि जुागाव। दा बैफोरनो आरोना आबाद मावनायनि बिथिङाव गोदोनि आरो दानि फारागथिफोरा दा जों बुंनानैथ' फोजोबनो हाया नोंथां बेखिनियावनो जों बे आयदखौ दोन्थ'नोसै।
औ औ हामबायसै।
औ दे।